खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन नामा?
औ आं मोनसे दानसेयाव बुंनो सानदों। बिफां लाइफांनि गोनांथिखौ आं बुंनो सानदों सुबुं माहारिनि गेजेराव बिफां लाइ फांआ माबायदि गोनांथि बा माबायदि जाबोदों बेखौ आं बुंनो सानदों। जागायनिसै आङो।
बिफां लाइफाङानो जाहैबाय मा ओ मिथिंगायारि मोनसे सम्पद जाय जाय सम्पदखो जोङो जेब्लायबो रैखाथि होनांगौआ बयबो सुबुंफोरनि सुबुंफोरनिनो बिबान आरो बियो दा बिफां लाइफांफोरा गैयामोनब्ला मा जागौमोन बुहुमा? बिफां लाइफां गैयाब्लानो सुबुं माहारिया मा जागौमोन बेफोरबायदि सोंलुआबो फैयो। माने बिफां लाइफां गैयाबानोखि बुहुमानो थानाय नङामोनबो जानो हागौ बा बुहुम थायोब्लाबो मा जागौमोन बे बुहुमनि महरानो आलादा जागौमोन आरो। माब्लाबाबो बियो ओ गोथां महर मोननाय नङामोन। बियो रानस्राव बालाबारि बेफोरजों बुंफबनानै थानाय बादिबो जानो हागौमोन। जाय बेवहाय सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङामोन बियो बेवहाय सुबुं माहारि बा जिब जुनारफोरानो बेवहाय थानो गोब्राब जागौमोन आरो। दा जोङो बिफां लाइफांफोरा गोनांथियानो जाहैबाय मा जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय नांथारगौ मोनसे माने ओ जाय बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो गासैबो सोमखोर मिथिंगा महर मोनो। बेनिखायनो मा आरो सुबुं माहारियाबो हांखौ माजों लायो बेफोर फां लायफांनि गेजेरजोंसो लायो हांखौ बोयो। दा बे हांबोनायाबो मा सु ओ गोनांथार हां लायाबा दसेनि समावनोबा थ्रि सेकेण्ड एक मिनिटनि गेजेरावनो सुबुं सुबुंफोरा थैनो हागौ। दा हाङानो मोनसे मा नों सबसे गोनांसिन सुबुंफोरनि थाखाय हां गैयाबानो दरसे समनि थाखायनो थानो हानाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ नांगौ अक्सिजेन होयो बिफां लाइफाङासो। आरो जों हगारनाय बा सुबुं माहारि हगारनाय ओ जाय कार्बन डाइ अक्साइड बेखौ सोर लायो? बिफाङासो बोजबनानै लायो। कार्बन डाइ अक्साइड जाजोबोमोनब्ला बोजबनानै लाग्रा गैयामोनब्ला बेबो मा गुबुंले जानानै मा जागौमोन मानसिया हां लानोनो मोनफिननाय नङामोन आरो। दा बे कार्बन डाइ अक्साइडखौसो ओ बिफां लाइफांफोरा लानानै गावसोर हगारफिनो अक्सिजेनखौ हगारफिनो। दा बिनि बिनि अनगायैबो जोङो माबे बिफां लाइफांफोरानो मा सो गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं माहारिनि माखासे जिउ खुंनाय राहायावबो बिसोरो गोबां मद'द होबोगासिनो दङ।
बे थांनानै थानाय बिफां लाइफांनि गेजेरजोंथ' सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाखायो। आरो बिनि गेजेरजोंनो मा मो सुबुंफोरनि थांना थानायावहाय जाय जिउ खुंनाय राहा बेफोरावबो गोबां मद'द होबोदों। बुंनो थाङोब्ला आ जिउ खुंजेननायनिफ्राय लानानै बा थाजेननायनिफ्राय लानानैनो बिफां लाइफांफोरनि गेजेरावसो सुबुं माहारिया मा खालामग्रोदों थाजेनदों। बिनि बिफांनि सायायाव जिरायनानै बा बिसिनि दन्दर बा बिफां सायहायाव गाहायाव थानानैसो गावसिनि अ' ओ मा खासे सान्दुं अखा बारनिफ्राय बिसोरो ओ रेहाय मोनदों। आरो थाग्रा न' बा बेफोरखौबो बिफां लाइफांनि गाहायावनो बा सोरबाया बिफां लाइफांनि गोजौआव दावमा दाउसाफोराबो बिफां लाइफांफोरनि गोजौआव बासा खालामनानै थादों। सोरबाया गाखोनानै बेयावनो उन्दुनानै थादों। बिफां गिदिर गिदिराव। बेफोरबायदि गैयामोनब्ला सुबुं माहारिया ओ ओ थाबोनो बा थाजेनबोनो रोंनाय नङामोन। लासै लासैनो जेब्ला जिउ खुंनो रोंबोयो बा समाज दानो रोंबोयो। बिनिफ्राय बिफां लाइफांनि गेजेराव ओ थानानै बिसोर मा खालामखो बिफां लाइफांफोरखौनो ओ दानफायनानै बा बेनिफ्राय मोननाय आ दंफां लाइफां गिदिर गिदिरजों ओ न'नि खुन्थिया बानायबाय न'। खुन्थिया खालामनानै बेखौनो न'खौ लुबाय, बेयावनो न' लुनानै थानानै, आरोबाव मा ओ ओंखाम ओंख्रि संनो थाखायबो बे बिफां लाइफांनि बनखौनो नांगौ। बे बिफां लाइफांनि बनखौनो दानफायनानै बिसोरो ओंखाम ओंख्रिबो संनो लाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो। नो बिफां लाइफांफोरखौ मा खालामखो ओ लासै लासैनो रांनि बा माबा माबि मोनसे गोनांथिनि गेजेरावहाय मा बैफोर बिफांफोरखौ दाननानै गुबुन गुबुनसिमबो ओ फालांगि खालामनो हमबाय आरो। दा लासै लासैनो बेबायदि बिफां लाइफांफोरखौहाय ओ सुबुं माहारिया ओ गोबां रोखोमै बाहायबोदों, खायफाया मोजांनि थाखाय बाहायबोबाय खायफाया आ माखासे गावनि लबिनि थाखायबो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बाहायनाय जाबाय। ओ लासै लासैनो बिफां लाइफांफोरा मा जाबोखो गोदोनि सोमखोर ओ जाबादिमोन बुहुमा नाथाय दानि दिनावहाय मा खालामलांखो एसे खम जालांबाय आरो खमाय लांबाय। सुबुंमाहारिया जेब्ला लासै लासै बांबोदों, बिनिफ्रायनो बयबो बे बिफां लाइफांफोरा बिसिनाबो गोसा जालांबाय बिनि थाखायनो मा जालांखो ओ बिफां-लाइफांनि हारा खमायलांबाय गायनाय गैला बिफां-लाइफांखौ आरो बेसेबा गोबाव गोबावनि बिफांफोरखौ हाफायनानै जाय नैजौ बोसोर, थामजौ बोसोर, बाजौ बोसोरनिफ्रायनो गिदिर गिदिर बिफां जानानै दंमोन बेफोरबो बोराय लांजोब्बाय दा गोदान गोदान गायनाय बिफांफोरा एसेबां मानि गोबाव बोसोर गैया बै इसोर बिफां गिदिर गिदिरफोरा मा खालामनो हायोमोन दैफोरखौबो बोनानै लानो हायोमोन बिसोरो हा सिंनि दैफोरखौ जाय बुहुम बिखायाव थानाय माखासे दै लोंजाग्रा जायखौ सुबुं माहारिया बिसोरो ओम हासिंनिफ्राय बख'नानै लोङो बेफोरखौबो ओ बैसोर बिफां-लाइफांफोर गिदिर गिदिरफोरा मा खालामोमोन बोनानै लाबोब्लासो एसे खाथि खाथियाव जावबानो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मा सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों बिफां-लाइफाङाबो खमायलांबाय आरो दैनि थोरफोफोराबो हायलांनायफ्राय हायलां गासिनो आरो दे बे हायलांबाय थानायनि थाखायनो मा जाखोलाय दा सुबुंफोरा लोंग्रा दैखौ मोननो थाखाय बिराद गोब्राब जानानै दंसैलाय माने सुबुं माहारियानो बिफां लाइफाङानो सुबुं माहारिनो गोबां गोनांथिखौ सुफुंबाय नाथाय आरो मा ओ सुबुं माहारियानो मा जाहैखो बिफां-लाइफांनिबो सुथुरबो जाफिनबाय आरो बेबायदिसो जाहैबाय दा बेनि थाखायनो मा जोङो बिफां-लाइफांफोरखौ सुबुं माहारि ओ बिफां लाइफाङानो सुबुं माहारिफोरखौ माबादि जिउ दानायाव बा थांनानै थानो माबादि रैखा खालामबोदों बेखौ मोनथियो नाथाय सुबुं माहारिया बेफोरखौ बुजिनानै ओ लाथारनांगौ आरो लानाया गोनांथार ओ आंनि बुंनाया जोबथ'बाय दा नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव बुंनो सानदों नामा
गो गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनि फिफां-लाइफाङा जोंनि थाखाय मानि गोनां गुवारै सावरायना होनायनि थाखाय औ नोंथां आंबो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों जोङो दा नैबे थासा थासारियाव एबा नैबे जौगानाय मुगायावहायो जोङो बिगियानारि ओ जौगाथायाव जोङो गावनो गोबां रोखोमनि ओ मुवा बेसाद एबा जोनथोर मेसिनफोर दिहुनदों थेवबाबो नाथाय जोङो गावनो गाव भुगिनांदोंबो एबा खस्थ'बो मोननांदों आं बिनि सायाव सावरायनो सानदों जोङो गिबियावनो आङो हमनानै लाग्रोगोन मबाइल मबाइल फनखौ दानि दिनाव एबा जौगानाय मुगायाव नैबे थासारियाव जोंनो बयनिबो गोनांसिन मुवा होननानै जोङो ओ बिसाद होननानै आङो बुंगोन मानो होनोबा आथिखालनि मुगायाव बयनिबो आखाइ आखाइ जोङो मबाइल नुसै जायनि आखाइयाव मबाइल गैया बिनि बेहा आखाइ फारसे गैयाखौनो बुंजागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मबाइल नङाबानो जोङो दानि दिनाव थानो हाला नाथाय बे मबाइलजों जोङो उल्था गोहोम गोग्लैगासिनो दंदि जोङो बेजों जोङो माखासे थासारिफोरखौ ओ बावगोमालांगासिनो जोंनि गेलेनाय जोंनि जानाय जोंनि न सुंसे सुबुंफोरजों माबायदि गोरोबलायनानै थानांगौ बेफोरजों जोङो ओ बेफोरबायदि माखासे थासारिखौ बावगोमालांगासिनो बेजों जोङो गिबियावनो बुंनानै लानो हागोन जोङो मबाइल नायनानै जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि माखासे ओ समफोरखौ बारहोहरनाय बे समफोराव जोङो माबा मोनसे खामानि मावनानै लायोबा जोङो इयुनाव जोंहा बेजों माबा मोनसे जागौमोन एबा माबा मोनसे फिथाइ मोनगौमोन जोङो नाथाय सम सम थानायाव जोङो मबाइल नायनानै थानोसै नाथाय मा खालामो समा थांगारबाय थानोसै सम थांगारनायाव जोङो गावनि बे इयुनाव मा जागोन बेखौ जोङो साननो रोंला आरो मेगन मबाइल नायनानै जोंहा मेगन गाज्रि जायो मेगन गाजरि मेगन गाज्रि जानायजों लोगोसे जोंहा माखासे मेलेमनि थासारिफ्राबो गोहोमाबो खमायलांनायखौ जोङो ओ बुंनो हागोन जोङो दानि दिनाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मबाइल नायहैनानै दोनो बिमा बि बे माबा मोनसे खामानि मावनायाव मबाइल नायहै दोनो बे मबाइल नायहैनानै दोननायाव बे गथ'आ माबायदियै गाज्रि गोहोम खोम गोग्लैदों बेखौ साना नाथाय मा बिसिनो आखाइ मबाइल खोख्लैनोसै खामानि मावनोसै बे खामानि मावनायाव बिनि गथ'नि मेगन आरो माखासे साननाय माखासे बारहावा गाज्रि बारहावाया बिनि मेलेमावहायो बिनि मोदोमावहायो ओ हाबगासिनो दङ' जानाय लोंनाय बावगुमालांबाय जानाय लोंनायफोर मबाइल नायनानै जानो रोंला माबायदि जादों बिदि सालायनि सटखौबो मिथिला बेबायदि जालाङो आरो माखासे थासारिखौ बुंनो थाङोब्ला मबाइल नायनायजों जोङो ओ बायहानि बारहावाफोरखौ मिथिला बायहेरायाव जोंहा मा जादों आरो एबा न'सुंसेयाव सोरहा माबायदि थासारि जादों सोरबा लोमजादोंना मा जादों बेफोरखौ जोङो जेबो खेलखौनो दानो रोङा जायनि थाखाय बेफोरो जोंनियाव माखासे इयुन समावहायो जोंनियाव गोहोम खोख्लैनो थांगासिनो दङ' बेल' नङा जोङो गिदिर गिदिर गारि मथर दिहुननानै जोङो गिदिर गिदिर गारि मथरजों जोङो दावबायो बे दावबायनायावबो जोङो मा जायो ओ गावनो माखासे समाव जाब्रबथाय जानानै जोङो माख ओ गोबां सुबुंफोरानो जिउ खहा जानाङो जेरै जोङो बुंनो हायो ओ बिरखं दावबायनायाव जोङो अख्रांआरि दावबायनायाव बेवहायबो जोङो गोबां रोखोमनि जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानाङो बेल' नङा आरोबाव दंबावो जोंहा ओ रेलगारि रेलगारिजोंबो जोङो माखासे ओ समफोरावहायो बा ओ अखा हानाय बोथोरफोराव जोङो जोंनि रेल लामा जाय रेल खारग्रा बे लामाफोरा गाज्रि जानानै थायो बे गाज्रि जानाय गाज्रि जानायाव जुदि रेला थाङोब्ला जोङो बेवहाय माखासे जाब्रबथाय जानानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेल' नङा आरोबाव दंबावो जोंहा गावनो गावनो गावनो दिहुनदों आरो गावनो ओ गावसोरनि जिउफोरखौ खहा खालामनानै लादों बांसिन गोहोमखौ जोङो ओ बांसिन गोनांथिफोरखौ जोङो ओ मा खालामनानै लादों बहायो खोमानानै लादों नानै होननानै जोङो बुंनो हागोन आरोखि बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो गारि मटर सालायो गारि मथर सालायनानै जोङो गोबां रोखोमनि जाब्रबथाय जानानै बेवहाय जिउ खहा जायो जिउ खहा जानाया सोरनि सुबुं सुबुं समपटनिनो खहा जादों होननानै जोङो बुंनो हायो बेल' नंबावा आरोबाव जोंबाव दङ' ओ जोङो गिदिर गिदिर मेसिन दिहुनदों जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गिदिर गिदिर जोनथोर दिहुनदों जेरै कारेन्ट दिहुनदों जोङो कारेन्ट दिहुननायाव जोङो ओ गावनिनो गोनांथिखौ जोङो सुफुंनानै सुफुंनो थाखाय जों दिरुनदों नाथाय बे कारेन्ट दिरहुननायाव माब्लाबानि समाव जोङो माब्लाबानि समाव जोङो जा माखासे हरखाब जाब्रबथाय जानानै जोङो बेवहाय गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों जेरैहाय जोङो माखासे समाव दैबाना जादों दैबाना जानाय समाव जोङो बेवहाय मोब्लिब खारदों बे मोब्लिब खारनायाव जोङो मोब्लिबा दैजों खारनायनि जाहोनावहाय मानसिया थांब्रबनानै बेहाय जिउ खहा जादों जिउ खहा जानायाव जोंहा बेयाव सुबुं सम टनिनो गोबां खहा जादों होननानै जोङो बुंनो हायो। आरोबाव बेल' नङा दंबावो जोंहा गोबां रोखोमनि गावनो दिहुनदों मानसिया आरो गावनो फोजोबस्रांनानै लादों होननानै जोङो बुंनो हागोन। बेवहाय गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय दिहुनदों आरो गोनांथिनि थाखाय गोनांथिनि सायाव सोनारनानै गावनि जिउ खुंनायाव गोरलै जानायखौ नायनानै बेवहाय सुबुंनिबो जिउ खहा जादों होननाय होननानै जोङो बुंनो हायो बेयावल' नंबौ जोंहा गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर जिनिसफोर दिरुनदों बेयाव गाव गावनिनो खहा दं गोनांथिजों लोगोसे बेवहायो गोनांथिखौ सुफुंनायजों लोगोसे बेवहाय सुबुं समाजनि गोबां सुबुं सम्पदनि गोबां खहा जानायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा गारि एक्सिडेन्ट जानानै बाइक सालायो बाइक सालायनानै जोङो माब्लाबा समाव लामाफ्राव जाब्रबथाय जानानै जाब्रबथाय जानायनि उनाव जोङो माबा मोनसे जोखोम जानानै बेवहाय आथिं आखाइ दानस'नाङो आथिं आखाइ दान